हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना आं होननायखौ औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ? औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां एसे प्रब्लेम जादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ ओरैनो?
प्रब्लेम जादों एसे एसे प्रब्लेम जादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं होनदां?
आं दा फ्रियावनो दं नोंथां।
औ ओरैनो दंङ ना होमबा?
औ ओरैनो दं।
औ आंबो ओरैनो दङ दंनाया अब्ला जोङो दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाखौ न' बां माने जेराव जोङो थायोबा। जेराव जोंनि थांनानै थाग्रा देरा बेखौ सावरायसै ना नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं नोंथां।
औ न'बां होननानै बुङोब्ला नोंथांनि मानि मोनदांथिनायाव माबायदिखौ होनो जेनेबा नोंथाङा एसे गाव निखौ बुंग्रोदो नामा?
औ दाथ' आं उन्दैनिफ्राय नुबोनायाव दा जोंनि गामियाव गोबां सोलायनाय नुबोदों आरो। आं उन्दैनिफ्राय दा जों उन्दैयाव गोदो गोदाय थुरिनि न'सो नुनो मोनोमोन। दा फैयै फैयै फाक्कानि न' नुनो मोनबाय आरो। थिंनि थिंनि न' नुनो मोनबाय आरो दा आरो सोलाय आरो गोबां सोलायगासिनो दङ। दा बिल्डिं गामि ओनसोलावबो बिल्डिं लुनो हमबाय।
औ औ।
आरो नोंथांमोननि एरियायाव दा माबायदि सोलिनानै दं?
बिदिनो न' बां होननानै बुङोब्लाथ' जेराव जों थायोबा जोंनि गावनि आंगो न' जेराव जों थायो। माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव लानायाव माने गोबां सोलायनायखौनो नुबाय होननानै बुंनो हायो। मानोबा गोदो समाव माने सुबुंफोरा माने बारा मेलेमजिबि नङामोन बेनिखाय। बा गियाननि नङामोन बे समाव माने बिथांमोनहा माने बै समावहाय बिदिनो औवाफोर नि औवाफोरखौ दुमनानै बा थुरिफोरखौ हो
खोनाफैयाासै आंनाव।
औ खोनाबायना दा? हेलौ।
औ खोनाफैयाखै नोंथां आंनाव।
दा खोनाबाय ना खोनादोंना दा? दा खोनायाखै?
दासो एसे खोनादों नै।
औ खोनाबायना दा औ औ औ खोनाबायना? बिदिनो माने औ औ माने गोदोनिफ्राय माने दानि नङा माने गोबां सोलायबाय आरो ना नोंथां खोना
औ औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना औ माने गोदोआव बिदिनो सुबुंफोरा माने बांसिनानो बिदिनो औवाफोरखौ दाननानै बा औवाफोरखौ हेबलायनानै। बेजोंबो थायोमोन बा सायाव उखुम सायाव थुरि फोर होयोमोन बा बिदिनो दंफां फोरनि माबाजों थायोमोन बा बिलाइफोर खोबनानै थायोमोन गोदो समाव। माने एफा माने गियानि बा मेलेमजिबि नङामोन आरो ना गोदो समाव खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ नाथाय आथिखाल मुगायाव होनना बुङा माने गोबां देबोलाप माने गोबां सोलायनायफोर नुबाय आरो ना खोनादों ना नोंथां
ए एसे दसे दसे प्रब्लेम जानो नागिरदों दा
औ माने दानि जुगाव माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना माने दानि जुगाव माने बांसिनानो सोलायबाय होननानै बुंजायोना नोंथां
ओं ओं ओं नोंथां
दानियाव माने बांसिनानो माने इसिमोतजों बा प्लास्टारनि बा
सिगांनिफ्राय दा ओरैनो माबायदि जौगासिनखो दा नोंसिनि गामि ओनसोलाव
औ बिदिनो माने गोबाङानो जौगाबाय होनजायो बिदिनो दाथ' साख्रिबो गोबां जाबाय बाय बा गावबा गाव आथिङं गसंथानानै माने रां आरजिनो हानाय जाबाय माने गोबाङानो सोलायबाय होनजायो आरो ना माने गोदोहाय बिदिनो औवाफोरनिजों थांनानै थायोमोन दानियाव माने बांसिनानो प्लास्टारनि बा इसमोरतनि बा बिदिनो इथाफोरनि बेजों माने लुनानै थांनानै थायो आरोना दा बांसिनानो थिंफोर उखुमसायाव थिंफोर आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर जायगाफोर गोजान गोजान जायगा माने जेरै टाउन ओनसोलावथ' माने बिल्डिं माने बिल्डिंफोर बिदिनो बिल्डिं थाला थाला गोजौ बा ग्लासनि खोनादोंना नोंथां खोनादों ना औ दाबो एसे प्रब्लेम होबावदों नामा
औ प्रब्लेम जागासिनो
औ दालाय माबादि खोनादों
दा दा एसे मोजां खोनाथ'दोंं औ ओमफ्राय रायज्लायफुबाय थानाय समाव एसे थाबथायो आरो औ खोनाफैया
औ माने औ माने दानियाव मानि बांसिन सोलायबाय होनजायो माने बिस इसमोथनि न'खौनो गोबां खोनादोंना खोनादोंना नोंथां माने दानियाव माने बांसिनानो इसमिटनि सिमेन्टनि न' होननानै बुंजायोना नोंथां
औ औ नोंथां
औ दानिया मानि इसमोत जेरै इथाफोरखौ जाबनानै बिसोरखौ अन्थाइ बा बाला बेजों मिक्स खालामनानै माने गंसे न'खौ लुयो आरो माने जाहाथे बिदिनो बार फोर बा अखाफोर हाबैनि थाखाय जेबो खहा खालामलाङैनि थाखाय बारफोराबो बिनि थाखाय उखुमसायाव थिं बा दंफां बेजों लुनानै थायो आरो आरो बिदिनो टाव ओनसोल टाउन ओनसोलाव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिदिर गिदिर बिल्डिं जेरै दुइ थाला तिन थाला सारि थाला बा गोबां थाल्ला थाल्ला लुखोसै आरोना
प्रब्लेम जाबाय थादों औ औ
लारि फुनायाव एसे प्रब्लेम जादोंना
ओरैनो नांथागासिनो दा
औ आनोबो नांदोंमोन नांनायाथ' ओमफ्राय एसे मानिबा प्रब्लेम जादों बेबा खोनादों ना नोंथां
औ औ नोंथां एसे खोनालायबाय नै
औ बिसेनो दोरोदबा नाङो बिदिनो माने दानि जुगाव माने बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं फोर
दा होमबाथ' ओरैनो गोदोनिफ्राय बांसिन दा गामि ओनसोलाव जौगासिनबाय होनना बुंजायो
औ जौगानायखौनो नुसिनबाय आरो ना दानि जुगाव गोबाङै जौगानायखौ नुबाय होननानै बुंजायो अब्ला नोंथाङाबो माने इदिनो नोंथांनि मोनदांथिनायाव आरोबाव माने ओ न' होननानै बुङोब्ला आरोबाव मा मिथिबावो जेनेबा न' सिङाव मा मा थायो बा मा मा थानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो दे नोंथांनिखौ
ओरैनोथ' गोदो गोदाय सखि बा फालं बे थायामोन गैयामोन गाहायावनो उन्दुयोमोन। ओरैनो बिलाइ बा जिगाबफोरखौ बनानै उन्दुयोमोन गोदोनि समाव दा गोबां सोलायनो हमबाय दा फालें थायो, टसप थायो गान्दु थायो आरो बेजों लोगोसे आलना थायो फालं थायो आरो बेजों लोगोसे गद्रेेज थायो गोबां सोलायबोनो हमबाय आरो
औ औ ओ आरोबाव बिदिनो नोंथांनि बादिब्ला माने न' गंसेयाव माने न'फोरा माबायदि रोखोमनि थायो जेनेबा मा मा न' थायो जेनेबा न'मा न' बा ओंखाम संग्रा न' नोंथांनियाव मिथिनायाव मा मा न' थायो जेनेबा?
आंनियावथ' दा न'मा न' दङ इसिं ओमफ्राय ओरै खोलानि दं आरो
औ
बेहाय मोनसे द्रयिं रुम थाबाय ओमफ्राय मोनसे आं थाग्रा थाबाय ओमफ्राय मोनसे बिमा बिफा थाग्रा थाबाय ओमफ्राय मोनसे इसिं थाबाय आरो
औ औ औ
ओम
नोंथाङाबो सोंनो हागोन माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला
नोंथां नोंथांमोना दा न'आ ओ मोनबैसे जायो खथा बैसे
औ न'आथ' जोंनिया बिदिनो बुरजायानो होनजायो जेनेबा बिमा बिफा थाग्रा न' मोनसे जाबाय बिदिनो ओंखाम संग्रा मोनसे जाबाय बिब' थाग्रा मोनसे जाबाय बाय ओ फंबाय थाग्रा मोनसे जागोन आरो गाव थाग्रा मोनसे जागोन बिदिनो बायदिसिना स्थर खालामनानै दोनग्रा गंसे जाबाय बिदिनो गारि मथ र दोनग्रा गंसे जाबाय
आरो नो आरो नोंथाङा उन्दैनिफ्राय मफ्राय माबायदि सोलायनाय नुबोदों नोंसिनि न'खौ
औ माने उन्दै उन्दैनिफ्राय होननानै बुंबा माने गोबाङानो सोलायनाय जाबाय गोदो समाव माने बिदिनो हाफोरखौ माने माबानानै मा होनोमोनलाय बेरा औवा औवाफोरखौ माने बेरा बानायनानै बा हाखौ माने औवा सायाव दानानै माने बिदियाव थायोमोन आरोना आरोबाव उखुम सायाव थिं बाहायोमोन गोदो समाव थिं बा थुरिफोर बाहायोमोन बिदिनि थाखाय मानिे अखा बांखाफ्रा माने थाब थाबनो माने गा जि जाहोनो हमोमोन आरो ना माने बा न'फोरखौ गोदोनि न' नालाय बेखायनो हाफोरखौ लिरबाय थानांगौ बा बिदिनो बेराफोरखौ माने बोसोरसेयावनो सोलायनांगौ बा बोसोरनैफोरजों सोलायनांगौ जायो थिंफ्राबो बिदिनो गोदोनि थिंफोर रा माने एसे खमजुरि जायो बिनि थाखाय माने थाब थाब सोलायनांगौबा माराम खायोमोन गोदोनिया नाथाय दानिया माने एसे गोदान जुग जानायखाय माने। थिंफोराबो माने गोरानफ्राय गोरानिफ्राय गोरा जाबाय आरो ना दानि जुगनि थिंफोराबो बिदिनो। बिदिनो न'फोराथ' इसमिनि जाबाय नालाय बिदिनो लिरनां लाबो सिबनांलाबो जाबाय। बिदिनो दा रं फुननायफोर जाबाय बा बिनि थाखाय माने गोदोनिफ्राय दानिआव बिराद सोलायनाय नुबाय। बाय आरो ना माने गोदोहाय माने खस्थ' जायोमोन दा एसे। बिदिनो सुबुंफोरा बुजिनो रोंबा बेनि थाखाय इसमेट। बानायबाय बाला अन्थाइजों लुबाय माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय होननानै बुंजायो आरो। गोदोनिफ्राय दासिमाव। गोदो खस्थ'यै सोलिनांगौमोन दा बिदिनो हायाव गानांला बिदिनो सिमेन्ट जाजोबबाय। प्लास्टार जाजोबबाय एसे प्रब्लेम जादोंना।
औ।
माने बिदिनो गोदो हायाव गानांगौमोन नाथाय दा हायाव गानांला। माने बिदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना न'आव न' बां होननानै बुङोब्ला।
ओम आरो नोंथां नोंथांमोननि गामियाव। सोरनावबाफोर हादाबनि न' नुनो मोनबावो नोंसिनिआव।
ओ नुनो मोननाय होनोब्लाथ'। दिनो औ बा माने एफाबो देभेलप जाजोबाखै होननानै बुंजायो मानो होनबा। माने सुबुं मारिथ' दडाइरेक्टथ ओ बिदिनो दाइरेक्ट' डेभेलप जानो हाया नालाय बेखायनो मान। माने दासिमबो नुनो मोनो आरोना बिदिनो एसे एनै थेवब्लाबो। माने दानिया एसे मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन जाबाय आरो ना माने ससे हाथाबबा। ससे हादाब होनानै ससे इसिमित इथा बेफोरखौ बाहायसै आरो दानियाव औ। लुजोबनो हायाब्लाबो ओं अब्ला नोंथां जोंनि साव। फरायनांगौबो समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
औ।